हेलौ
खोनाबायना
औ खोनादों दे दासो
औ औ औ
औ औ खोनाबाय एबार औ खोनादों नोंथां फ्राय औ
औ औ
दे जेनेबा नोंसोरथिंहाय दायो बिदिनो फिथाइ सामथायाइ जानाया माबायदि सोलिगासिनो आरोना
जोंनि सिंनो दं बिदिनो खान्थाल दं थाइजौ दं आनारस दङ ओमफाय दाथ' लेरख'आ लिरख' दङ लिसुआथ' गैला जोबस्रांलांबाय जेनेबा जोब्बाय थालि लेरख' दङ बेनो आरो थाइजौ उम
औ
दा नोंथांमोननिसिमलाय
औ जोंनिथिंथ' दायो मा होनो बिदिनो आ आनारसफोरा दङ दंनाया थेवबाबो माने खम जालांबाय आरो आरोना जों गामियावहाय बिदिनो न'खरसे न'खरनैफोरनावल' लसो दङ ओमफायो आरो ओं बिफांफोरा आरो माबा फोराबो मा होनगोन ओ लिसु बैजेन दाख्लैफोर दालाय लिसु गिदिरा बेफोर दंफांफोराबो बारा गैया आरोना जोंनियाव बांसिनानो ओमफाय नोंसिनिथिंलाय दंजोबो नामा
जोंनि सिं दङ माने खम लिसु बिफाङाबो एसे खम जेनेबा न'खरब्रै सोल' दं आरो दा थाइजौफ्रा दङ जेनेबा थाइजौफ्रा एसे बुरजायैनो दं खान्थालफ्राबो एसे बुरजायैनो दं लेर खवाबो गैया फां जेनेबा न'खरब्रै बिदिनो न'खरब्रै न'खरबाल' दं आरो लेखर बिफांफ्राबो
औ बांसिन बि बिदि मा होनो जाग्रा माने बिदिफोरखौ बांसिन मोननोनो थांनो नागिरला माने सिगांनि बिदिनो जाग्रा फिथाइफोरा माने दंफां लाइफांफ्रा बिदिनो जाग्राफोरा गोमालांनो हमजोब्बाय आरोना बांसिन
खम जालांजोबबायलै दाना ना
औ खम जालांजोब्बाय दा
ओमफाय दा आङो सोंनो नागिरदों खोनाबाय दा? नोंङो दाथ' दा थाइजौ दाथ' दा थाइजौ मोनो ना? थाइजौ थाइ जोंनियाव थाइजौ मोनो ओमफाय जोङो जेनेबा बे थायसे थाइजौ जाना जेनेबा थाइजौ खान्थाल आनारसफोरखौ जानानै देहाया माबादि मोनो जेनेबा मोजां मोनो ना गाज्रि मोन देहाया?
ओ जायोथ' बिहुर
माने माने बायनायखौसो बायनायखौ होनाखै आं मिथिबाय? औ।
औ।
बे बायनायखौ होनाखै आरो हाथायनि जेनेबा औ।
ओ बेफोरखौ जुस जानानैथ' मा होनो इदिनो बांद्राय जाबाबो बो एसे बानजा थाव नङा ओमफायो एसे माने जाबाबो माने जानो बायदि मोना जाहैयो आरोना माने बांद्राय जाबाबो इदिनो लोमजालु लोमजाला जायो नालाय बिदिनो ओंखायनो एसे माने गावनि माबानिखौ जायो आरोना। मोजां नांङो।
बिबांनिखौ औ उम उम उम। माने दा जोंनि जेनि ल नाय थाइजौखौ नों माबायदि मोनजायो?
हा?
खैज्रिद मोनजायो ना गोदैबो मोनजायो ना गोखैबो मोनजायो?
ए थाइजौआथ' उम इदिनो लकेलावबोथ' इदिनो दंजोबो मानहोनो ओ अबेबा गोदै ओमफ्राय अबावबा खैज्रिद जायो आरोना गोमोनबाबो।
गोमोनबाबो बाव खैज्रिद थायोना थाया?
ओं थायो दा गोदिर थायो अबावबा ओमफाय अबावबा खायसेया ओं दे बुंलाय।
जेनेबा गोमोनबा गोमोनाबो बे लकेल थाइजौआ एसे खैज्रिद थाखायोना?
औ। खैज्रिद थायो दा।
बे गिदिर गिदिर थाइजौआ। मानो गोदै जायो? गसनाय दा
ए
बिदि।
बेखौथ'
बे गेजजों एसेबाबो फाराग दं।
अ खोनायासैमोन।
खोनादों ना।
अ नै दासो खोनाफिनदों।
हेलौ
अ नै दासो खोनाफिनदों।
हा?
फान थाइौ जेनेबा बे फाननाय थाइजौआवबो गिदिर गिदिर बेलाथि जाय ना मा होनो? खोनाबायदा? बे जोंनि लकेल थाइजौजों बे थाइजौजों जोंनाबो लकेल थाइजौआ एसे खैजो थायो बिसोरना मानो गोदैल'लै बेयाव आं सानदों आरो गो सिङाव जेनेबा जोंनिया जाहैबाय मुलि बाहाया। हा खेनिया जाहैबाय ओरैनो थाइनाय। बा जोंनि खेल जेनेबा गामि बिरियनि। जानाय जेनमा फिथाइया। गोमोनबाबो खैजो थायो। बे फाननाय बे गिदिर गिदिर फाननाय ज मे गोदैल' जायो। बे सानदां। बेयो जाहैबाय जोंनिया मुलि बाहाया बिसिनिया मुलि बाहायो।
औ। मुलि बाहायनायखाय गोदैल' जायो।
मुलि बाहायनाय औ औ।
ए।
मानि बिसोरो फिथाइखौ गोथाङावनो गोथाङावनो खानानै दोनो राथ नाय फिथायखौ खा नानै मोनसे जायगा गुवार जेनेबा प्लेन जायगा दुं जायगायाव दोननानै बेसोर मुलि होयो नंगौना नङा मुलि होयो मुलि होनायाव सो गोमोन जायो गोमोन जानानै जेनेबा गोदै जेनेबा गोदैनि मुलिबो होयो खोमा सानो आं दा नंगौ नङा गोदैनि मुलिबो बिजि थुनानै होयो खोमा सानबाय सानो आं मानो होनो ब्ला जोंनि था थाइजौ जेनेबा लकेल मोननाय थाइजौ जेनेबा जोंनि एरियायाव मोननाय थाइजौआ मानो गोमोनबाबो गोखै जायो बिसिना मानो दैल' जायो सानो आं दा मानि आं मैया मैया आं दा बुंनो साननाया मैया आं थाइसे जादों बायनाय हाथाइनि ओमफ्राय आरो न'निखौबो जादों न'निखौ जाबाय न'निया माने खैज्रिद गोमोनबाबो सिना मानो दैल' जायो सानदों आं दा साननानै दं हमबा बिसो एसे मुलि बाहायो बे आरोना दा नोंबो जाखांबाय खोमा जानो हागौ नों जादोंना जायाखै
औ बिदिनोथ' आं बिदि फा नाय थाइजौखौ बायनानै जा फेरनाय जायाखै माने बायनोबो गोसो जाखाया इदिनो मुलिफोर बाहाय बाहायखायो दां साननानै बायनाय जाया आरोना बांसिनानो
माने आं मैया जानानै सानदों आरो मिथिबाय थारमानि बिसोरो मुलि मुलि बाहायो आरो
औ
जोंनियाथ' मुलि बाहायो नालाय गोमोनबाबो खैज्रिद एसे खैज्रिद थाखाथारो
औ औ थायोदा
दा मानो गोदैल' बेखौ रां आरो बेल' बेयावनो फाराग दङ बावनो फाराग दं
औ
बावनो फाराग दङ मोनफा मोनफा फाराग दंना जोंनिया ल' खेला जाहैबाय खैज्रिद बिसिना गोदै बावनोथ' साननानै लादो मुलिनि बेखौ साननानै लादो बे आरो दा नोंथांमोननिसिं जेनेबा खान्थालफ्रा मादि
खान्थालाबोथ' दायो यो बांसिन बांसिन खान्थाल दंफाङानो गैलायानो होनजायो बांसिन खान्थाल दंफाङानो गैलाया नों होनजायो ओनदां उम कम जाबाय आरो सिगांनि बायदि खान्थालफोरि इदिनो माने सोबनावबो थायोमोना सोब न'खरावबाबो थायोमोन ना ओमफाय दायो खान्थालफोरखौ नुनायानो खम जालांबाय होमबाबो आरो बिसोरनिखौनो जायो आर आरोना जेनेबा जायना दं बिसोरनावहाय जमा जमा थांनानै जाहैनाय जायो आरोना न'आव गैयाबाबो
हाबो
हा
बांबो जाजाया आरो खान्थालफोरखौ ना
औ जाजाया दा औ खोनादों
औ जाजाया मानि उदैयाव दिडफिक
औ माने माने बि
बेबादिनो आरोना दिफि बिब उम
ओमफाय नोंसिनिथिं जेनेबा
खोनायाखै?
जेनबा खोनादोंना?
औ दासो खोनादों, औ दासो खोनादों।
माने लेरख' बिफांफोरखौ होनदां लिरख' बिफांफोरा मोनजादोंना मोनजायाखै? दा लेरख'फ्रा?
लेरख' दायोथ' मोनजास्रायाखैनो। दंफाङानो बांद्राय गैयानो होनजायोदां फिथाइ गोनाङानो। रावनावबो।
उम उम आंबो जाबाय जानाया। जाखांबाय दङ मेसें नि। बिनो दंफां न'खरब्रै न'खरबा दं आरो।
औ औ
दा आं थाइजौ मादाव थाइजौफ्राबो दा जोङो आबो जों जानो जानो उसुबिदा जाबाय दा। मानो होनोब्ला मेडिसिन बाहायजोबोना दा ना? जाजायो जा जालिया दा।
माने बे हाथायनि फा मा होनो फाननायखौहाय जानां नाङानो आंनि मथेबाथ'। माने बिसोरो फाननो थाखाय माने जेने औ गावसोरनि थाखाय माने गावस्रा फाननो बिदिनो गोथां गोथाङावनो एसे गोरा जाबाथाय खाना दोनसिगोन फाननो थाखाय मालाय बिदिनो मुलि होना दोनसिगोन नालाय मोनसि गोनथाब बिदिनो जमा फाननो मोनसिगोन आरो बेखायनो जानाङानो बायनानैहाय।
दे होमबा बे जाथ'लायनोसै नामा? जोंना टाइमआबो जालायबाय नै ।
औ
हा
औ